हेल'। खोनाबाय नामा?
औ खोनादों नोंथां
ओ मा खालाम
ओ नोंथाङा दायो दसे सम ओरैनो दं नामा?
ओं दङ दङ
औ बिदिब्ला नों थांनियाव आं फंनैसो बाथ्रा सों सोंनि
उम
ओ जोङो जे बैसागु बा मागोफोराव जोङो फिथा जायो नङा होमब्ला बेखौ जोङो मानिफ्राय देनाय जायो आरो माबोरै सावनाय जायो नोंथाङा ए से फोरमायलांनो हागोन नामा?
उम हागोन हागोन जोङो जोङो बैसागु हग माबा मोनसे फोरबो फैबा जोङो फिथा बायदिसिना अन गुन्दैनि फिथा बायदिसिना बानाया नङा होमबा जोङो बे बेखौ माने जोङो गिबियाव माने माइ माइ ब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो गिबियाव माइब्रा माइरंखौ माने मिलावबो माने मिलाव सहैनाबो बानायो माने फाउदार बानायनानै ओमफ्राय न'आव देग्लिनानै बानायो आरो न'आव देग्लिनानै फिथा एन्थाब बानायो आरो मोनसेया जाबाय सिथावफोर बानायो मेसिनाव फाउदार बायनाया आरो आं गिबियाव बे मिसिननिखौ खोनथाग्रोनि आरैबायदि माने फार्स्टआवहाय नोङो बेखौ माइरं खौ सहैग्रोरनानै सहैखांनानै आ रो मिलाव लाङो आरोना मिलाव लांनानै ओमफ्राय माइरंखौ फउदार गुन्दै बाहायनानै लाबोफिननाय जायो आरो न'आव ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय अनखौ फिथा खालामनो थाखाय दैजों मिलायनानै नासिगोन नानानै माने बे गल गल फिसा फिसा थुख्रा बाहायनानै साराय बहायनानै सारायाव थाव गुदुं बेखौ एवनाय जायो आरो आरो आरो नारेंखलनि फिथाखौबो बे बिनि सिङावनो माने जा सोरबाफोर माने फिथख जाग्रा थायोबा नारेंखल निबो फिथा बानायनो हायो आरो बे जोंना बे बे फिथा सिङावनो माने नारेंखलखौ एवखांना लानानै औ सोनानै फ्राय खालामो आरो
औ
बेजोंनो माने मा दमासि हग बैसागु हग बायदिसिना फोरबोफ्राव जायो आरो आरो मोनसे फिथाइया जाबाय फिथा एनथाब फिथाइ एन्थाब खौ जोङो गिबियाव बे माइरंखौ जोङो गायेनाव गायेन जा उवाल जा मोनसे बेयाव देयो आरो देनानै देग्लिनानै एखेबारे मस मस मस देग्लिथारनानै
औ
ओ देग्लिखांनानै सालिनाय जायो आरो मोनसे फिसा सान्द्रि बायदि मिहि मिहि फैग्रा बेयाव सालिनाय जायो आरो सालिनानै ओमफ्राय गामलायाव जमा खालामनानै साराय गुदुङाव होसि सिगोन होनानै बे सिबिंफोरखौ एव ना लाखांनानै सिबिंफोरखौ होसि गोन होनानै बेलथाय बेलथाय गुदुं गुदुं खालामनानै आरो बिदिनो फिथा एन्थाबा जायो आरो आरो गुबुन गुबुन फिथाबफोर दंबावो जेरै नारेंखलनि नारेंखलखौ जोङो गिबियावनो फेेहेरनानै एबा बिनि बिनि सिंनि मोदोमखौ जोङो दिहुननानै पउदार बानायो बेखौ बानायो जोङो। एसे गि एबा माबा ओ
दा होनब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन खोमा?
औ
जोंहा बेखौहायो माबाजोंसो रुखियोबा बेखौहायो माबायो
गुन्दैबो माबा मोनसे बानायो आरो उम बेजों जोङो नो नाथुमनानै बानायनाय जायो आरो बे नारेंखलनि फिथाखौ उम
दे ओमफ्राय दे लोगोआबो एसे खोन्थादो दे मारै फिथानि सोमोनदै एसे बोरै बोरै बानायो
औ जोङो फ्रायानो बर' आइजोफोरहा आइजोफोरा माने गवा मा होनो बाबु थां गो फोरावहायो जोङो बेफोरनि बारै संनाय खावनायनि बारै जोबोद आख खा फाख नङा होनब्ला? फिथा देनाय सावनाय ओ बिदिब्ला जोङो माबोरै सङो माबोरै देयो जों बेखौ आङो बेखौ फोरमायलांनोसै
उम
जोङो मागोआवथ' जोङो बुंनो हायो फ्रायानो ओ सिथावबा लारु बेफोरबायदिखौ जायो नङा होनब्ला
औ
मागोनि बेलागुर जानाय दिनखालिनि हरनिफ्रायनो जोङो ओ मा जेला बेलागुर जागोन अब्ला दिनावनो जोङो ओ फिथाखौ देनायजायो नङा ब्ला जोङो आङो एसे सिगांग्रो बे अन गुन्दै बेखौहायो मेसिनावहायो देहैनायखौ बुंगोरनोसै आरो।
उम
मा मा जानो हायो जोङो ओ जोङो माइब्रा माइखौहायो जोङो नांगौ जासेबां सेरसे बा सेरनै सेरथाम बे बेफोरबायदि ओ जोङो सौहैनो थाखाय बेखौहायो लानाय जासिगोन आरो बेनि ओमफ्राय जोङो मिलाव फोरो मिलफोरावहायो जोङो बे ओ माइब्राखौ सौहैनाय जायो आरोखि जे जोङो लारु आ बेखौहाय जोङो मिलावहाय सहैनानै अन गुन्दै खालामनानै जोङो न'आव लाबोसिगोन बेनिफ्राय लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौहायो माबोरै जायो होनोब्ला जोङो ओ दैजोंहायो बेखौहायो अन गुन्दैखौहायो लगायनानै नांगौ जासेबां दै होनानै जोङो ओरैनोबो फखरिबो पियास बानलु बायदिसिना नोरसिं बिलाइ बेफोरबायदि दुन्दिया बिलाइ सामब्राम बिलाइ बेफोरबायदि होनानै जोङो फखरिबो सावनानै जानो हायो नङा होमब्ला?
औ औ।
आरो ओरैनोबो जानो हायो बेखौहायो। ओ दै एसे होनानै बेखौहायो मोदजाङै नानानै माने लारु एसे दाब्ले दाब्ले फिसा फिसा महरै दानानै जोङो थावआवहाय सेरनानै जोङो ओ बेखौबो सावनानै जानो हायो। आरो ओजों दङ जोंहा नालेंखरखौबो जोङो ओ साव बेयाव हायो होनानै जानो हायो आरोखि जोङो नालें खरखौ हायो। सिगांग्रो दाननानै ओ‌म नालेंखर मोदोमखौहायो बख'नानै बेखौहाय जोङो रुखिग्राजों रुखिनानै बेखौहायो नालेंखरखौ एवगोरनानै लानाय जायो सिनिजों नङा होनब्ला? एवगोरना लानानै जोङो बेखौहायो ओ बे जा अन गुन्दै बेखौबो दैजों नांगौ जासेबां ओ एसे लगायनानै ओ बेखौहायो गल गल गुवार एसे दा खालामनानै बिनि गेजेरावहाय जोङो नालेंखरखौ होनानै बेखौहायो रोजोब खालाम फिननानै ओ नालेंखरखौहायो नालेंखरनि लारु सावनाय जायो आरोखि।
उम
जोङो सिबिंजोंबो सावनो हायो नङा होनब्ला सिबिंखौबो बेबायदिनो होनानै सावनो हायो जोङो बि बिदिनो बायदि रोखोमनि लारु सावनो हायो आरोखि जोङो गथा गथानो खालामनानैबो सावनो हायो जोङो बेखौहायो थावजोंबो सावनो हायो आरोखि। बे अन गुन्दैखौहाय। लारुखौ बेनिफ्राय जोङो ओरै होननानै बुंगोन। सिथाव। बा एनथाब होननानै। बुङो नङा होनब्ला। ओ जों दा बेख। खौहायो बयबो न'आवनो देनानैसो जोङो सावनो हायो नङा होनब्ला? बेखौथ' मेसिन जों देबा। माने गोरानद्राय देब। बा जोङो दै होआलास सोमाला। से जोङो देबाथाय बियो जानाय नङा नङा होनब्ला? सिगांग्रो जोङो। ओ माइरंखौहायो दसेनि थाखाय दैयावहायो सोमनानै ओ रुइजासेबां जोङो सोमनानै बोखांनानै मना बा। खेरखाफोरावहायो ओ रुइनाय एसे रुइबाथाय बोखांनानै दसे दै सरद होगोग्रोनो थाखाय दोननाय जायो आरो। नङा होमब्ला?
औ औ।
ओ बिनि उननिफ्राय दै सरद खांनायनि उननिफ्राय जोङो उवालफोराव। उवालाव हायो बा जोङो दानि जुगाव नुनो मोनसै मिक्सार मेसिन नङा होनब्ला? बेयावबो देनो हानायोना? आरो। जोङो उवालआव देबाथ' जोंनि थाखाय। ओमफ्राय साबसिन आखाइजोंनो देनो हायो नङा होनब्ला? ओ। बेहायो जोङो माइरंखौ हायो। होनानै जोङो दोखो दोखो देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बेखौहाय गुनदै। खालामनायनि उनाव एरननानै सान्द्रि माने बेनि सान्द्रिखौहाय गुबुंथार माइरं सालिग्रा नङा आरो। ओ फिसा फिसा। अन गुन्दैया गनो हानाय। बेबायदि मिहि मिहि सानद्रि। जों सालिनाय जायो। ओ बिनि उननिफ्राय जोङो जेब्ला बियो ओ सालिखांगोन बे बेखौहाय सालिखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ जानो थाखाय जोङो सिबिं बा नालेंखर बेखौहायो आं दहाय जा बुंदोंमोन बेबायदि रुखिना लानानै। ओ सिबिंखौबो जोङो ओ। एवग्रोनानै सुग्रोनानै बेनिफ्राय दसे रा‌ ओ दैखौहायो सरद होनानै जोङो ओरैनो एवग्रोनाय जायो सिबिंखौहाय। ओरैनो एवनानै। बेनिफ्राय जोङो ओ उवालावनो देनो हायो बेखौबो मिक्सार मेसिन बा उवालावहाय जोङो हाइजें हाइजें होबाथ' जोबोद मोदोमनाय मोनो जोंहा नङा होनोमब्ला हाइजें बा सिनि बेसोरखौहायो जमा होनानै बे सिबिंखौहायो देनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बे सिबिंखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जाबाय नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो अन माबाखौ सिथावखौ सावनो थाखाय ओ जोङो बे दहाय देना लानाय अन गुन्दैखौहायो ओ बांद्राय गोरानद्रायबाथ' जोङो जानाय नङा नालाय नोङो गोरानद्राय बायदि मोनदोंब्ला दै एसे होनानै लगायफिननानै सान्द्रियावहाय बेखौहायो नाहुनानै सालिनोबो हाफिननानै संनो हायो सावनो हायो आरोखि जोङो बेबायदिनो सिथावखौ सावनो साराय बा थावा बेयावहाय